हेलौ
औ खोनाबायना?
औ खोनागासिनो। बिदिब्ला जों सावरायनायखौ आवगायदिनि। नङा होमबा?
औ औ।
मबाइल फननि बाहायनाय ना मबाइल फना जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव मा मा मोजां हाबा लाबोदों
औ गाज्रि औ आरो जों बेजों लोगोस सिगां जों मबाइल फना मबाइल सिंनि जारिमिन माबोरै जाबोआ बेखौबो एसे नायनोसै।
औ मबाइल फन होनोब्ला गोदोनि समाव बा एसे सिगां समाव दानि जुगनि बादि गिदिर गिदिर एन्ड्रएड बा स्क्रिनटास मबाइलफोर गैयामोन। नङा होमबा? नुनो मोनामोन।
नाव फास्ट आवनो टेलिग्राम ओ टेलिफन होनो टेलिफन बेजों स्टाट जादोंमोन जायाव जों वायेर गोनां होननांगोन आरो बेलेग
मबाइल नुनो मोनदोंमोनना जोङो फिसा फिसानो ओमफ्राय बेनि उनाव लासै लासै बिनो बोथोरजों लोगोसे दानि दिनाव गिदिर गिदिर एन्ड्रयड
एन्ड्रइड आइअएस औ स्क्रिन टास फैबाय
आइफन बे आरो मबाइल फन मबाइल फना मा मा मोजां खामानियाव लाबोदों बा लाबोयो बेखौ नोंथाङा बुंहरदो नामा? फंनैसो हायोब्ला
जोंनाव फार्स्ट जायजों माने मोजाङाव मबाइल फनजों जाय मोजां जादों जोंना फार्स्टआव जाहैबाय रायलायनो हानाय गोजान दाबसे जायगानिफ्रायबाबो जों बेलेग जायगानिफ्राय बेलेग जायगायाव सेकेन्डसावनो जों कल कल खालामनानै रायलायहरनो हायो एबा गोथाव नायो। माबा मोनसे जादोंबा जोंनि प्रब्लेम फोर माफोर आरो बेजों लोगोसे जों जोंनि थासारि एबा जों फट' एबा फट'फोर हरनो हायो भिडिअ' हरनो हायो जोंनाव इन्टारनेट कानेक्ट खिनथाबाय। जायजों ससियेल मिडिया इउस खालामो बेजोंनो जों अनेक मोजां बुस्थु नायनो हायो आरोना
औ- औ सुबुं फोनांजाब राहा ना मा होनो उम
औ
गाज्रि साइदखौ गाज्रि साइदखौ आं बुंनोसै नामा मा गाज्रि माने नेगेटिभ आरो मोजांबो गाज्रिबो लाबोयो नालाय उम गाज्रि होनोब्ला जोंनि दानि उन्दै- उन्दै गथ'साफोर बा फरायसाफोरा बिदिनो फाइभ सिक्स फरायनाय बेफोरनिफ्राय फरायनाय समनिफ्रायनो बिदिनो मबाइल गिदिर गिदिर लानोसै फरायनायाव गोसो होला फरायनाय टाइमाव बिदिनो गेम गेलेनोसै भिडिय' नायनोसै बा सोरबा लाइमोनफोरजों रायज्लायनोसै बिदिनो गावनि बेसेन गोसा समखौ नस्थ' खालामनानै लायो आरो
उम-उम
बाहायनो रोङियाव
औ
बे मोनसे गाज्रि माबा थांबाय आरो उम गेम गेलेनानै समखौ नस्थ' खालामसै बा फरायनाय टाइमाव सम मथे टाइम टेबोल नायनानै फरायनो रोंला बेनो आरो गाज्रि।
औ गाज्रियावनो आं एसे जाबहरबावनायसै जों जेनेबा फनखौ नायबाय हायोबा मबाइलखौ नायबाय थायोबा जोंना मेगना गाज्रि जायो। जों मेगननि पावार एबा मेगननि बे नोजोर बे खम जालाङो साननो हनो खम जालाङो औ जोंनि बे क्रियेटिभ एबा जोंनि साननायनिफ्राय मोनसे गोदान बुस्थु ओंखारनाया खम जायो। मानो होनबा जों मालायनि खौ बांसिन नायनानै बे मालायजों फल' खालाम फानो ओखानो नागिरो आरो ना
ओम ओम बेबो मोनसे गाज्रि माबा इयो नेगेटिभ लाइननि आरो
औ
ओ मबाइल फननि दारैनो जुदि जों बहाबा सोरनावबा बा जाथि खुरमानाव हाबा बा माबा मोनसे जाथायफोर जादोंब्ला बेफोरखौबो थाबैनो मिथि मोननाय जायो नङा होमबाना
औ औ औ बे मोजाङाव हाब्बाय बेयो
थाबैनो
मबाइल फनजों जुदि नों सोरबा सासे गिदिर मानसिब्ला सोरखौबा गाज्रि माबायै ससियेल मिेडियाायाव होफ्राङोब्ला नोंहा गिदिर दायनिगिरिबो जानो हागौनाा बाहायनो रोङियाव ओम दायनिगिरि जानानै नों साजाबो मोननो हागौ बा माबा मोनसे खालामजानो हागौ आरो बे बेनो मबाइल फनखौ मोजाङै बाहायनाया मोजां बाहाय जानला मानला गाज्रि हा रावखौबो सोंखारनानै जेबो ससियेल मिडियायाव
औ मानो होनबा बे नों दा बुंनाया आथिखालाव बिराद जाबोगासिनो दं ओम गावजों गाव बुं माबा मोनसे दाय होनाय रायनाय बेफोरो बांसिन जायो जों जोंहा बे अननाय मोजां बुस्थु होनाया बिराद खम जायो नाथाय बेजों लोगोसे जों फन फना जे जोंनाव थाबाय जेनेबा बेजों लोगोसे जोंनावहाय बे मानसि ससियेल मिडिया एबा मानसिफोरखौ जमा मोनसे जायगायाव लाबोनाय बायदि जायो बेहाय जों दा मोजां गाज्रिखौ रायलायबाय माने बे बेजों लोगोसे ससियेल मिडिआव जों मोजां बुस्थुबो मोननो हायो जेनेबा जों फराय फरायसा हिसाबै जों ओ मेलला बेलेग बेलेग मास्टार एबा फोरोंगिरिफोरनिफ्राय जों सोलोंनो हायो
औ औ हायो
मोजां आरो ना जों जायगा दाबसेनिफ्राय थाजागोन दस्रा जायगानिफ्राय जों थांनो हाया एबा जोंनाव रांखान्थिनि उसुबिदा बेफोर बहाय बिराद सेब जायो आरो ओ आरो नों बेहाय एसे एड खालामबाव
मबाइल फन बाहायनानै जेब्ला गोजौ थाखोनि बा माबा मोनसे रां रुफाबो आरजिनो हायो जेनेबा इउटुब खुलिनानै बा माबा मोन से खालामनानै औ नों बिदिनो इन्सटाग्राम बा गुबुन हादराव नों दावबायहैनानै बे इउटुबनि दारै नों फोसावो बाला नोंनाव बिदिनो एफा गरनै रां हाबनानै थाखा आरजिनो हानाय बेखौ नुनो मोनो आ रोना
औ औ
बेयो मोनसे मोजां सुबिदा आरो सुबिदा रोङोब्ला आरो ना उम उम औ रोङाबाथ' बेनोसै उम औ रोङोबा बाहायनो रोङोबा मो जां बाहायनो जों माजों थाखा फैसा आरजिनो हागोन बा खामायनो हागोन बे आरो
दा बेजों लोगोसे मोजाङाव बेखौबो लाबोफानो हायो जेरै दा थाखा फैसानि फैसायाव खोथायाव फैयोबा जों अनेक टाइमाव जों बेलेग बेलेग जायगायाव थाङो दाब दाब जायगानिफ्राय जों थायो आ जेरै सिनायलायनायबो थानो हागौ जाहाथे माबा मोनसे फैसा जानायाव सासे मानसिया बेलेग मानसि बिदिनो जों फैसाखौ एबा रांखौ जों ट्रेन्सफार खालामना हरनो हायो। इमिडेट केस लांनानै हैया लाबाबो जागोन आरो ना
औ औ हायो औ उम
दानि ताइमाव अनलाइनाबो दा आवगायबाय आरो आ जोंनि जोंनि हादरावथ' भारत हादराव बिराद उवान अफ दा माने स्पिदै माबानाय जाबोनाय देरबोनाय अनलाइन ट्रेन्जेकसना
जोङो बे मबाइल फननि दारैनो ना फन पे गुगोल पे नि दारै गुबुन दाबसे जायगायाव फैसा हरनांगौब्ला बे मबाइलनि दारैनो जों सोनानै हरनो हानाय माबा जायो आरोना फेसिलिटि बा खाबु सुबिदा बे आरो
दा बेफोर मोजाङाव गोलैबाय आरोना दा बेखौ बाहायनांगौआ जोंनि आखायाव जों बेखौ मोनबाय
आरो गुबन
गुबुना आरो दायो बेखौ रायलायनो हायो फना जोंना दा मोनसे एबा मोननैल' नङा जों हाजार हाजार एबा बिराद टाइपनि जों फन मोनबाय
औ
जों दानि टाइमावथ' नों दहाय बुंबोनायबादि किपेत थाबाय जोंनाव स्क्रिनटास थाबाय आरो स्क्रिन स्क्रिनतासनि सिङावनो जोंहा मेरला कम्पानि एबा बेलेक बेलेक ब्रेन्डनि जों फन मोनो औ जों बा रोजा एबा बिनि बांसिनबो दङ बिनि खमसिनबो दङ दा बिनि सायाव नोंथाङा बबे रेन्ज एबा बबे प्राइस ना दाम बबे दामनि फना सासे माबानो फरायसानो मोजां जागोन बेखौहाय एसे फोरमायदो।
बयनिख्रुइबो दिमिसिन होननानै बुङोब्ला आं मिथिनायावथ' आइफन
औ औ आइफनबो होनो आरो बेनो आरोना बांसिन औ
माने दामि गोसासिन मिथिनायाव आरोना साननानै लानो हानाय जायो। गुबुन नाबो थानो हागौ अनेक रोखोमनि ब्रेन्डनि दङ नालाय जोंथ' मिथिस्लाबजोबा। थायो अनेख रोखोमनि थायो दामि दामि
औ दा जों मेन फराय औ सबसे दामियाव ना।
सबसे दामियाव
औ दा बबे फना आरोना बबे फना सासे स्टुडेन्टनो एबा फरायसानो बबे दामनि फना साबसिन जागोन नोंथांनि बायदिबा?
आंनि बायदिब्लाथ' सासे फरायफुबाय थानाय गथ'नो बांद्रा दामि हा मानो होलायनो जेनेबा जि रोजा जिनै रोजा बेफोरनियानो सोलियो आरोखि आंनि साननायाव। बे फरायफुबाय थानायावथ' एफा नांगौ बुस्थुखौ थाजोबखायो जों आइफन लानानैथ' नों साख्रि गैया बाख्रि गैया एथ' दामि लानानै थाखा फैसाया ओरैनो दैयाव थांनाय जागोन ना। आरो दोनथ'नोसै नामा? सावरायनायखौ
औ औ